औ नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रिमोन नोंथां
औ नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ सावरायजागोन नोंथां दे बुंनायसाय मा आयदा
ओ गिबियाव नोंथाङा फोरमायग्रोबाबो जागोन दे ना फोरमायग्रोनो हागोन ना
औ औ
ओम जेनबा जोंनि जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै आं सावरायनो सा सानदोंमोन आरो
औ सावरायजागोन
औ दा जोंनि गोदोनि जिउ खुंनाय राहा आरो आथिखालनि जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा जायखिया बे गोदोनि जिउ खुंनाय राहा आरो आथिखाल जिउ खुनाय राहानि सायाव मा फारागथि दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोब्ला गाहाम जागौमोन
औ औ दा गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय राहा होनोब्ला गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो दा जों नुनायाव गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि जिउ खुंबोयोमोन
गोदोनि सुबुंफोरा माखासे जिब जुनार आरो माखासे आबाद खेथिफोर मावनानै जि जोम दानाय लु नाय बैफोरखौबो लानानै आजिखालिनि सुबुंफोरा जिउ खांनो खौ जों नुबोयोमोन।
औ
दा जों दानि नुनायावहाय आथिखालाव माखासे सुबुंफोरा जे दानि गोनोखो आदबजों गोरोबफानानै बे जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनसै दा गोदोनि जिउ खुंनाया जे दाउ अमा फिसिनानै बा बोरमा हांसो बेफोरबायदिखौ फिसिनानै गोदोनि सुबुंफोरा बे गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लायोमोन नाथाय जे आगो दोनि सुबुंफोरनि आबाद मावनाय नि जिउ खुंनाय आरो दानि सुबुंफोरनि आबाद मावनानै जिउ खुंनाय बेफोरावबो जों गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो दा बेखौ बैफोर फारागफोरा जाबाय जे गोदोनि सुबुंफोरा माखासे अरगेनिक जि हासार गोबोरखि हासार खानस्रिखिनि हासार बेफोरजों आबादफोरखौ मावनानै दिहुननायनि जे जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जे आबाद मावनाया माखासे गोबांथार मुलि बायदिसिना बेफोरखौ बाहायनानैसो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै।
औ
दा बैफोरखौ जों नायोब्ला बेफोरनो फारागखौ जों नुनो मोनो आरोबाव जों माखासे जि गोदोनि सुबुंफोरनि जिबायदि जिउ जि आबाद मावनाय आबाद मावनायावहाय माखासे जि गावनि एसे एनै रोंगौथि बैफोरखौ लानानैसो आबादफोरखौ मावोमोन नाथाय दानि जुगाव जे माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोबांथार सुबुंफोरखौ जोङो गोबां जि गिदिर गिदिर बुरजा बुरजा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै माखासे गोबां मेडिसिन बाहायनानै आरो जिब जुनारनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जिब जुनार फिनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जि गोदोनि सुबुंफोरा माखासे जि गावनि एफा एनै रोंगौथि बैफोरखौनो लानानै जिब जुनारफोरखौ फिनानै
फाननानै जि एसे एनै रां मोनो बेफोरखौ गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लायोमोन। आरो दानि जुगनि सुबुंफोरनि जिब जुनार फिसिनाय होनोब्ला जेरै अमा फार्म खालामनायावबो माखासे गोबां थार सोलोंथाइ लानानैसो बेफोर खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनो। आरो जि गोदोनि सुबुंफोरा अमानो आदार होनायावहाय एफा एनै जि गावनि बुथुमनानै मोननाय
ओंखाम बायदि बायदि बेफोरखौ होनानै अमाफोरखौ फेदेरोमोन। नाथाय बैफोरखौ बैफोर आदारफोरखौ होनायावहाय जोहा माखासे गोबाव सम लायोमोन अमाया देरनो थाखाय नाथाय दानि जुगाव जे अमा फिसिनाय दानि जुगनि अमा फिसिनाया माखासे गोबां जि दाना मेडिसिन बेफोर आरिखौ होनानै अमाफोरखौ थाब थाबै देरहोनाय जे से मास नै मास बे फोरावनो देरहोनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो। जे बेफोरनो फारागा गोदोनि सुबुंफोरनि जे रां खामायनाय बै बैयो एसे गोबाव सम लायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरनि जिउ जिया अमा दाउ फिसिनाय बेफोरो माखासे गोबां खम समनि गेजेरावनो फिथाइखौ मोनोमोन आरो। दा दानाय लुनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोराबो माखासे जे गोबां गारजि जि जोम दानानै गावनि नखरखौ सालायबोयोमोन। दा नाथाय दानि जुगाव जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ एसे जोम दानायनि दानायखौ जों नुुनोनो मोनलिया। नाथाय नुबाबो बबेबा मोनसे खना खनला बबेबा मोनसे गामियाव जों बैफोर जि जोम दानायखौ नुनो मोनो दा बे दिनै जि जोम दानाया जाहैबाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे आ बर'आखाइफोरखौ गावनि
जे आखाइजोंनो एरनानै समाय र समायना रमायना आगरफोरखौ एरखांनानै बे आबै आबौ मोना गोदोनिया फानोमोन बा गाव गावनो गानोमोन नाथाय दानि जि जेनेरेसनावहाय माखासे जि जोम दानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां मेचिन बायदि आरिजोंसो जि जोमखौ दानानै दिहुननानै बे हाथाय बाजारफ्राव फाननायफोरखौ जों नुनो मोनसै बैफोरनो गोदोनि सुबुं फोरनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनायनि बेलायाव बेफोरनो गोबांथार फारागफोरखौ जों नुनो मोनो। दा गोदोनि सुबुंफोरनि जे माखासे गेजेराव सोलोंथाइ होनायाबो गोबां खममोन दा सोलों थाइनि गेजेरजोंबो दानि सुबुं माखासे गावनि जिउनि राहा जे साख्रि गोबां गिदिर गिदिर लाइनजों फरायलांनानै साख्रि बायदि आरियाव नांथाबनानै गावनि आथिङाव गसङो आरो माखासे नखरफोरखौबो सालायो‌। बे नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथां?
औ आथिखालनि ओ आथिखालनि सुबुंफोरा जेरैबायदि गोरलै राहाखौ नागिरो ना
औ
ओ जेरैबायदि आबाद थाब मोन नायखौ नायो एबा थाब जाफुंसारनायखौ नायोना ना बेबायदिखौ नायै नायैनो नायैनो आथिखालनि सुबुंफ्रा ओरैबायदि नोरजिया जाबोनो हमबाय माने अलसि जाबोबाय नालाय आथिखालनि सुबुं माहारिया बयबो थाब जानायखौल' नायो दा बेबायदि भाबै नायोब्ला जोंनि जों जोंनि आथिखालाव गोबां सुबुं माहारियानो गोबां बायदि बायदि बेरामफोरजों भुगि नांनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों मानो मानो होनोब्ला सुबुं माहारिया आथिखालनिया खस्थ'खौनो खालामलिया खस्थ' खालामा। बा देहाया बोरै एक्सारसाइस मोनगोन ना होमबा देहाखौ जुदि बियाम खालामाबा ब्ला ओरैनो जुदि बिसोरो समखौ हगार हरोब्ला दा ओ बेमार आजारफोराबो ओरै साबफानो एबा बेराम आजारफोर जानो खाबु मोनो। खिन्थु गोदोनि आजै आजौमोना जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै गावसोरनि आखाइजोंनो ओरैबायदि खस्थ'नि गे जेरजों ओ आबाद दिहुनोमोन बा दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय गासैखौबो दिहुनोमोन आथिखालनि सुबुंफोरा ओरैबायदि ओ ओ बेसोरो ओ जों नि बर'नि दोरोङारि रि दा दानाय लुनाय जेन'बा दोरोङारि दानाय लुनाय एबा आखाइजों दानानै गाननाय बेखौनो दिनै आथिखालाव सुबुं हारि बा बारि मानसिफोरनि दायो दानिखौ माने दाम दामखौ होगोन बुरजाब्लाबो। मानो होनबा अलसिया नालाय दानि सुबुं माहारिया अब्लाबो इसोर गावसोर मावा आरो गुबुन मोनसेनि मावनानै दिहुननाय बिसिनि दिहुननायखौ जाबाय थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों टाउनाव। बायदि बायदि बेराम आजारफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरोना। दिनैनि सुबुं माहारिया बेनिफ्राय ओ उम फालांगि खालामनाय बिदिनो आबाद मावनाय बिदियाव जों आथिखाल लाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो जेरै आथिखालाव रासायनारि हासार बाहायनाया बांलांबाय बिदिनो ओमफ्राय